हेल' औ हेलौ नोंथां औ गिबियावनो मोनाबिलनि गोजोन हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो
आं नोंथांनियाव कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि सोरगिदिं ओनसोलाव बेरायनाय एबा दावबायनाय जायगा जेरै पिकनिक स्पट बायदिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
बिदिब्ला जोंनि सावरायनायनि आयदाया जाहैबाय पिकनिक ना पिकनिक स्पट एबा पिकनिक जानाय बेनि सायाव जों सावरायगोन नङा होमबा नोंथां औ बिदिबा आङो फंनैसो
औ दे नोंथां
न दानिस द
जोङो पिकनिक पिकनिक होनना बुङोब्ला जोङो मा जोंहा पिकनिकखौ जोङो बोसोर गोदान एबा माबा मोनसे जोंनि उत्सब बबेबा फोरबो फैयोब्ला जोङो पिकनिकखौ जायो
औ
जेरैहाय जोङो औ जेरैहाय जोङो जोंनि ओ मोनसे फोरबो मागो दमासि बेवहाय जों पिकनिकखौ जायो
औ नंगौ नोंथां
बैसागो फोरबो बेवहाय जों पिकनिकखौ जायो आरो इंराजि दाननि बोसोर गोदान जानुवारि बा लास्ट डिसेम्बर बेफोराव जोङो पिकनिकखौ जायो ओ पिकनिकखौ जानाय उदेस'आनो जाहैबाय रंजानाय आरो ओ रंजानाय आरो जायगा नायनाय जायगाखौ नायनाय नङा होमबा नोंथां ओ दा जोङो पिकनिक जानाय होनना बुङोब्ला बेखौनो बुंनांगोन जोङो जेरैहाय लोगोफोरजों पिकनिक जायो आरो न'खरनिफ्राय जोङो फेमिलि थांनानै पिकनिकखौ जायो आरो मालाबा जोङो फरायसालिफोरनिफ्राय फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि गासैबो जों लोगो नांनानै पिकनिकखौ जायो
औ नंगौ नोंथां
दा पिकनिक जानाय होनोब्ला आरो बे मोनसे बाथ्राखौ बख'नांगोन जोङो जि जेनेबा पिकनिकखौ जानो थांगोन बे पिकनिकखौ जानो थांनानै जोङो रंजानानै खुसि खालामनानै आरोबाव मा मोनसे गियान आरजिनो बेबायदि मोनसे बाथ्रा दा जोङो गोजान जायगायाव मोनसे दावबायनाय हिसाबैबो जों पिकनिक जानो थाङो
औ नंगौ नोंथां
मोनसे नुफेरै जायगायाव जों थांबाय बे जायगानि बागै मिथिंगायारि ओनसोलाव जेन'बा जोङो पिकनिकखौ जाबाय बा बे ओनसोलनि जायगानि थासारिखौ जोङो मोनथिबाय बे ओनसोलनि जायगानि जोङो मानसिफोरनि जानाय लोंनाय थानाय बेफोर मिथिबाय आरो जोङो बेबायदिनो मिथिंगायारि ओनसोलजों लोगोसे जाय ओनसोलाव थांगोन जाय जायगायाव थांगोन बिथांमोननि खायसे बाथ्राफोरखौ मिथिनानैबो जों खायसे खायसे गियानखौ आरजिनो हायो होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ नोंथां
जेनेबा जोङो गियानखौ गोबां रोखोमै जोङो आरजिनो हायो एबा गोबां रोखोमै जों बुथुमनो हायो जेनेबा जों दावबायनानैबो जों गियानखौ बुथुमनो हायो दावबायनाय आरो पिकनिक जानाय बियो माने गोबांखिनि दिफारेन्स होननानै आं साना आरो नोंथां
औ नंगौ बिथां
गोबांखिनि दिफारेन्स गैया बेयाव दिफारेन्स दङब्लाबो गोबांखिनि दिफारेन्सखौ आं नुहुराखै ओ दा जोङो जेनेबा दावबायनायावबो जोङो मोनसे जायगायाव दावबायनो थाङो बेवहाय जों जायो लोङो थायो बिदिनो ओ बे ओनसोलनि गोबां थासारिफोरखौ जों मोनथिबोयो एबा थासारिनि सायाव जों सावरायबोयो बिथांमोननि लाइफ स्टाइल जानाय लोंनायखौ थानाय गाननाय जोमनाय देलायनाय बायदिसिना खोथाफोरखौ जों मिथियो
बेबायदि मोन्थिनो लुुबैनानै जों दावबायनो थाङो आरो जोङो बेफोरनिफ्रायबो खायसे गियानखौ आरजिनो हायो आरो पिकनिक जानायाबो बिदिनो जोङो मोनसे जायगायाव थाङो खुसि खालामो रंजायो मोसायो ओ खायसे मानसिफोरजों जों गोरोबलायो खायसे मानसिफोरफोरखौ जों नु लायो आरो जोङो खायसे मिथि मिथिंगायारि मिथिंगायारि नुथायनिफ्राय जोङो माने खायसे मोनदांथिफोरखौ मोनबोयो आरो गोसोफोरखौ जों सोरां मोनो
औ नंगौ नोंथां
माहारि हिसाबै जोङो गोसोखौ जेब्लाबो गोजोनै लाखिनांगौ होननानै लाखिनांगौ होननानै जों सानो आरो गोसोनखौ गोजोनै लाखिनो हायोब्लासो जोङो माने ओ माने गावखौनो गाव माने बिराद मा मोनो सान्थि मोनो जेनेबा
औ नंगौ नोंथां
बेखायनो पिकनिक जानो थांनायाबो मोनसे गोसोनि गोजोननाय एबा गोसोखौ सान्थि होनाय
औ
दा जोङो गोबां जायगाफोराव जेरैहाय पिकनिक जानो थांबाय दिनै आं जानाय होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलनिनो जेनेबा मानास हाग्रामा सकि हाजो दारागाव हाजो बगा माथि
औ
आरो भैरब खुन्द' बेबायदि जायगाफोराव आङो पिकनिक जानाय हिसाबै थांदों आरो नोंथां दावबायनाया गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थांदों नाथाय पिकनिक होनना बुङोब्ला बेखिनि जायगायाव आं पिकनिक जानो थांदों
औ नंगौ नोंथां
जरैहाय मानास हाग्रामायाव थांनानै जोङो पिकनिक जादों बेरायदों बै मिथिंगारि फोरखौ नायनानै गोसोखौ जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों जेरैहाय दावराय नुबोदों लख्रा नुबोदों बायदिसिना दाउ नुबोदों आरो बै मानास हाग्रामानि ओनसोल मानास जि हाग्रामा बे ओनसोलनि बागैबो गोबां बाथ्राखौ आं मिथिबोदों
औ नंगौथ'
आं दा थालांदों आं काजिरङायावबो थांदों आं बेखौ बुंनो बावदों आं काजिरङायावबो थांदों बे काजिरङायाव थांनानै काजिरङायाव थांनानै आङो बेरायदों काजिरङाखौ जिबसिजों गान्दा नुदों बायदिसिना जिब जुनार नुदों आरो बै काजिरङानि ओनसोलनि मानसि होदों सावरायदों मोजांङै गोजोनदों गोसोखौ जोबोर गोजोनदों जादों लोंदों बेबायदिनो गोसोखौ गोजोननानै बैफोरनिफ्रायबो आङो खायसे जोंनि बे आसाम रायजोआव बे काजिरङा बायदि मोनसे ओनसोलाव बेबायदि माने नुथायखौ नुयो बेबायदि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जों नुयो बेखौ आङो माने गोजोननाय मोननायजों लोगोसे खायसे माने गियान आरजिनो हाबोदों आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
दा जेरैहाय जोंनि ओह खाथिनिनो सखि हाजो बा दारागा गदारागाव हाजो। बैफोराव थांनानैबो आङो सखि हाजोनि। जि ओनसोलनि मानसिफोरजों सावरायदों बिथांमोना हाजो ओनसोआवथायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि बागै मिथिबोदों बिथांमोना माबायदि हाजो ओनसोलाव थायो बे दंफं लाइफं दाननानै बन बायदिस सिना खालामनानै जेरै हाजो ओनसोलाव बिथांमोना माने ओह माइ आबाद। मावनानै जायो बैफोरखौ मिथिबोदों आंङो।
औ नोंगौ नोंथां।
दरागाव पिकनिक स्पटआव थांनानैबो आं मिथिदों बिथांमोननि ओह बिथांमोननि ओनसोलाव गोबांखिनि ओरैहाय माइ आबादनि थाखाय गोबांखिनि आबाद थिलिगैया बिथांमोननि हाया अन्थाइ बालाजों बुंफबनाय दारागाव हाजोंनि जिखिनि खाथिनि थासारिफोर। बा खाथि ओनसोलनि मानसि फोरा बांसिन थारुन आबादखौ मावोआरो थारुन आरो था सुमनि आबादखौ मावनाय जों नुनोमोनो बिथांमोना बिथांमोननि हायाव थारुन आरो थासुमलि आबादा गोबारै जायो माने।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो बिथांमोननि जि गय गायनाय एबा गय बागान बे गय फोरा बिथांमोननिया हानि थाख मानि गाहाय गाहायावनो गय थायो आरो गयफोरा थायो बेबायदिनो आङो बेख निग जानो थांनानै बा बिथांमोनजों सावरायबोनानै बैफोर थासारिखौ आङो मोनथिबोनाङै। गोसोखौ गोजोननाय मोनोआरो। दा आङो नोंथांनिसिमबो सोंथिसोंनो नागिरदों जे नोंथाङाबो बेबायदि जिउआव बहा पिखनिक जानो। थांफेरबाय नामा। आरो थांदोंब्ला मा मा जायगायाव थांदों इसे फोरमायना होबा एसे मोजां मोनगोनआरो।
औ जागोनदे नोंथां, आदसा आंदा फोरमायना लानोसै आखायाव नोंथां।
आं नोंथांनि बायसा एसेबां गोबां जायगा। पिकनिकजानो थांनो मोनाखै आं पिकनि जानो थांदों बाबो माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो थांनायजादों आरोना।
औ।
औ आं दा पिकनिक जानो थांदो होनब्ला आं। मोननैल' जागा थांनो मोनदों जोंनि खाथिनिनो सुब कि हाजो आरो बगामाति। दा आं सुकिनि बागैनो इसे फोरमायनोसै नोंथांनिसिम।
औ फोरमायजागोन।
औ जों दा सुकि हाजोवाव थांनानै बेनि मिथिंगायारि जि नुथाइ जेरै बिफां लाइफां बायदि। हाजो बायदिखौ गिबियाव नुग्रोयो आरो बेनि। हाजो गेजेजों बोहैनाय जे गोजोङ दै। बेखौ नुनोमोनो औ आरो बोसोरनि। सेथि सान जेनबा जानुवारि सेथिसान एबा। बिनि आवगायनि जेनबाब गोजाम बोसोरनि डिसिम्बरनि लास एबा जोबथि सानाव गोबां सुबुंफोरा गोजान गोजानफाय फैना बेयाव पिकनिक जाफायो।
पिकनिकनि जाफाना मोनसे मिथिंगायारि नुथाय एबा खायफा फरायसालिफ्राय सोलोंथाइनि मोनसे गुन बेबायदि गोबां सोलोंनो फायो एबा गोसोखौ गोजोन होनाय फैयो बिदिनो आरो नोंथां। आरो आं दा नोंथांनि बायदि बिदि गोबां खाथि खालानि ओनसोलनि बिदि बारा गोबां दिडिटेल्स मोननाय जायाखै। औ आरो आं बुंनो थांब्ला बगामाथियाव आं बांसिन खाथि खालानि न'खरफोरनि जेनेबा हायाव आं आबादनि मुंङै गय बिफां बायदि नुनो मोन्दों।
औ औ औ।
औ आरो मैगं थाइगं गायनानै जानाय। सानैसो सुबुंफोरखौबो आं नुदों।
नंगौ नंगौ।
बेखिनियानो आरो नोंथां।
थिगानो दं नोंथां जिखि जायगायाव पिकनिक जानो थांबाय। बिदि माबि फोरमायदों आरो बेखिनि समाव जोंङो। बेखौबो मखनांगोन एबा बुंनांगोन जों पिकनिक जानो थांङोब्ला। जोंनि जोंङो। मानसि माहारिनि मानसि माहारि नंङा होमबा जोंनियाव गासैबो साननाय हनाय। दंङ जों गासिखौबो मावनो हायो। जोंनो मुलुगनि देरसिन जिबि होननानै बुङो मोनसे हारिखौ। बे समाव जोंङो पिकनिक जानायाव खायसे खायसे सुबुंफोरखौ मोनो माने पिकनिकखौ जाखां लोंखां माने जायगाफोरखौ गाज्रि खालाम। खालामना दोनबोनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां नुनो मोनो।
बिदि खालामनाया आसलथे मोजां खोथा नंङा आंनि
ओहो मोजां।
जोंङो पिकनिक जायो लोङो जोंङो माने जायगाफोरखौ एसे मोजां खालामना गारबोयोब्ला जों गावनिनो मोजां मानो होनना बुंङोब्ला बेहाय जों मा जों थांनायनि उनाव हयथ गुबुना फैगोन जाफैगोन अब्ला जों गाज्रि खालामना गारबोयोब्ला गुबुनफोरा माने मा खालामगोन माने खस्थ मोनगोन एबा गोसोफोरखौ मोजां मोननाय नंङा आरो। जायगाफोरखौ जुदि गाज्रि नुयोब्ला बेनिखायनो जोंङो। फोरखौ जाना फैनानै जुदि जायगाफोरखौ जुदि मोजां खालामना फैयोब्ला जोबोर मोजां आरो नंङा होमबा होमबानिया उननि जाय बिथांमोना पिकनिकखौ जागोन बिथांमोनाबो मोजां मोनगोन दा आंङो जिखिनि खिनि पिकनिक जानो थांनानै नुदों बेखिनि बाथ्राखौ बुंदो आरो जोंङो खायफा खायफायाव जायगाफोरखौ ओरैबायदि गाज्रि खालामना गालांनायखौ नुयो। बेखौ माने दुखु मोनदों आरो आंङो जेनबा दुखु मोनो बे। ओंखायनो आं जाय जायगायाव पिकनिक जानो थांदों एबा जोंनि सिथाफा जाय जायगायाव पिकनिक जानो थांदों बिथांमोनखौ आं खावलायखायो बुंखायो जे थांनो थांनानै जायगाफोरखौ एसे साखोन सिखोनै आरो जेनेबा जोंबो हयथ। जोंनि सिगांङाव जाय बिथांमोना जालांनानै जायगाखौ साखोन सिखोन खालामलाङामोन हयथ जोंबो बोरैबा मोनगौमोन। गोसोखो एबा जानो बोरैबा मुगैनाय बादि एखमबा मोनगौमोन।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि सिगांङाव जाय बिथांमोना जादों बिथांमोना जायगाखौ साफा खालामना गालांदों नालाय जोंबो जाखांनानै जुदि जायगाखौ ना साफा खालामना दोनबोयोबा हयथ उननि जाय बिथांमोना थांगोन बिथांमोनाबो। माने मोजांङै मोनजागोन एबा सान्थियै जानो हागोन बे बाथ्राखौ आं सानो आरो